औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ?
ओरैनो जिरायनानै नोंथाङा मा खालामबाय दं?
बो दं ओरैनो जिरायनानै आं दा नोंथाङा एसे ओरैनो दङब्ला आं नोंथांनि सायाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओ दाथ' दैज्लां बोथ थोर नङा होनबा नोंथां? अ नोंथाङा दा दैज्लां बोथोराव मा ओ मा आबाद आरो आबादफोरखौ माबोरै मावनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नङा होनबा दैज्लां दैज्लां बो नो होननाय लोगो लोगो जोंनिया आसामाव जोंनिया अखानि बिबाङा गोबां नङा होमबा। औ औ बेनि थाखाय जोंनिया अखानि बिबाङा गोबांनि थाखाय जोंनियाथ' दा जोंनि आसामाव माइ आबादखौनो गुबैयै गोबां मानसिया मावो आरोना।
औ औ औ औ।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव जेनेबा माइनि जोंनो जायनोबा माइनि जोलै जायखौ जों माइद्लि होननानै बुङो। बेखौ जोङो जेनेबा ग'ला बा दखान नङाबा न'निफ्रायनो लानानै न'आव दङ'ब्ला न'निफ्राय लानानै
सोमनानै दोनो आरोना जाहाथे जोंना बेयो गाजा खिलियो बे गाजा खि बेखौ जों सोमनायनि सिगांनो जोङो जोंनि नि हाखौ जेनेबा खेबसे जोङो हाल एवग्रोना लायो आरोना। जायखौ जों का खारायनाय होनना बुङो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा फोथारखौबो खारायखाना लायो जाहाथे जोंनिया समजों लोगोसे मिलायहैनाय र' बेनि उनाव जोंना जेनेबा खोथियाखौ जों सोमना दोननायखौ साननैसो थाना दैखाङो दैखांनायनि जोंना ना जेब्ला
बेखौ जोङो मोनसे गोरान जायगायाव जेनेबा हायावनो दोननानै नङाबा जेनेबा प्लास्टिक फोरावबाबो दोननानै जों बेनि सायाव जेनेबा मा होनलाय बेखौ थालिर बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइखौ खोबना होयो आरो ना। जाहाथे बियो बिदुं मोननानै गुदुं जानानै जेनेबा गाजा बेरो। जेनि थाखाय बेनि उनाव जोंना जेनेबा माइ जेबोला जोंनिया बेयो गाजा ओंखारो अब्ला जोंनिया फोथाराव एवखाना दोननाय खौ जोङो खेबसेयैनो जेनेबा खामारबो होयो आरो फोमोनबोखायो आरो। नङाबा खायसेया सिगाङाव बो एवना दोनबावो नालाय खनसे खामार होनानै दोनबावो जोङो खनसेनोबो बानायनो हायो। बेनिखायनो जोङो जेनेबा बिखौ खामार होखांनायनि उनाव जोंना
औ
जेनेबा फोथारखौबोथ' जोंना आवगाय बेनि उनाव जोंना खोथिया एसे जौब्ला जोंहा खोथियाखौ मोजां जानो थाखाय खोथियायावबो जोङो हासार होयो एसे जाहाथे जोंनिया खोथियाया मोजां जायो बेनि फुनायाव गायनायाव मोजां जायो बेनि उनाव जोंना जेब्ला खोथियया लावो अब्ला जों बेखौ फुयो दानियाथ' खोथिया फुग्रा मेचिनबो ओंखारबोबायदेसो थेवब्लाबो जोङो एसेबां खोथिया फुग्रा मेसिन बाहायनायखौ नुथ'वाखै नङा होमबा
औ औ
औ जोंनिजोंथ' दा मानसिफोरानो फुयो नालाय बेखौनो मानसिफोरखौनो फुनाय नुबोदों हाइजिरा बा टिका लाना बेनि उनाव जोंना फुखांनायनि उनाव जोंना फोथारखौ जोंना खारायखांना खामार होखांना रोननायखौ जों जोंहा फो लायनो फोमोनथारो फोमोनथारखांनायनि उनाव जेब्ला माइ गायनो सम जायो अब्ला जोंनि खोथियाखौ जोंनो मानसिफोरानो जेनेबा राननानै होयो फोथार फो थार रानना होखांनायनि उनाव जोंनिया जेनेबा माइ गायग्रा जेरै आइजो माहारिफोरा जोंनिया जेनेबा हायद्राबा टिका लानानै नानै बिसोरखौ जोङो माइ गायहोयो
औ औ
माइ गायहोनायनि उनाव जोंना जेब्ला माइया जौ फुयो अ ब्ला जोंनिया माइ गायखांनायनि उनाव माइया जौ बा जोंनियाथ' बेवहाय माइजों लोगोसे गोबां हाग्राबो रज' नालाय बै हाग्रा खौ जोङा लायनो इसे साफा खालामनानै होनांगौ जाहाथे जोंना सा फा खालामखांनायनि उनाव हासार होनांगौ जाहाथे जोंना आबादा मोजाङैनो जायो
औ औ
बेनि उनाव आरोबाव जोंना जेनेबा माइआ बिबार बारनाय समावबो जोंनिया जेरै दाउ सखाफोरा जानो फायो बेफोरखौ खौबो जोङो जेनेबा होखारनांगौ हागौमानि मानो होनाब्ला जोंनिया जालांब्ला जोंनिया खहा जायो नालाय बेनिखायनो जों बेफोरखौ होबथानांगौ बेनि उनाव जोंनो आरो बाव फैबावलायबाय जोंनिया माइआ मोननो खमायावलायनो माइखौ गाज्रि खालामनो थाखाय जोंना एम्फौ
एम्फौ एम्फौफोरा जोंनि माइखौ गाज्रि खालामनो नागिरो आरो ना जायनि आरो जायनि थाखाय जों आरोबाव खबसे जेनेबा स्प्रे मारियो जायखौ जोङो मुलिखौ जोङो मोनसे थंग्रायाव सोनानै जायजों जों जायखौ जोङो स्प्रे मारियो आरोना
औ औ
एम्फौनि एम्फौफोरा थैयो आरोना बेनि जाहोनाव जोंहा फसलाबो मोजां जायो बेनि उनाव जोंनिया माइखौ जोङो दानियाथ' मानसिफोरा हानला बेखौ आंबो नुबोगासिनो दानि समाबो जोंनिया होमबा जाबोबाय नालाय माइहाखौ हालिया दानिया जों मेसिनजोंनो खेबसेनो हाखायोबो नाखायोबो माइखौ हाखानानै नाखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ जोङो डायरेक्ट बेखौ गारिजोंनो न'आव लानानै फैखायो न'आव लाना फैखांनायनि उनाव जोंना माइखौ जोङो जेनेबा माइनिफ्रायनोथ' जोंना माइरं ओंखारोन न ङा होमब्ला माइखौ जोङो नांगौ लाखिनानै नाङिखौ जोङो फानहरो आरोना जोङो फानहरो आरो जोङो नांगौखौ लाखिनानै जेनेबा जोङो मिलाव माइखौ सौहैनानै जोङो बेखौ माइरं बानायनानै ओंखाम हिसाबै जायो आरो जोङो फानहरनाय राङाबो जोंनिया गोबां न'खर सालायनायाव नङाब्ला माबा फोर बेमार आजार जाबा नायजानायाव बायदिसिना हाबायाव जोंनो रां राङा गोबां मुलाम्फा होयो बिदिनो नों थां आंथ' दैज्लां बोथोरनि आबादखौ एसे फोरमायना होबाय जोंनिजा बोरै मावो नोंथाङाबो दा मेसें बोथोराव नोंथांमोननिखि बोरै मा मा आबाद मावो बा दैज्लां ज्लां बोथोराव माइनि अनगायैबो मा बेलेग बेलेग आबाद मावबावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ औ ओ ओ जोंनियाथ' दैज्लां बोथोर थांखांनाय लोगो लोगोनो मेसें बोथोराव सफैयो होनब्ला नङा नोंथां
औ नों
ओ मेसें बोथोरावथ' जों गोबां बायदिसिना आबाद मावनो हायो जेरै जेरै आलु आबाद बेसर आबाद आरो मटर ओ भेन्दि बायदिसिना गोबां आबाद मावनो हायो
औ नोंगौ
नोंथांनो आं दा आलु आबादखौ ओ माबोरै मावो आरो माबोरै मावब्ला मोजाङै मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनि
औ नंगौ फोरमायलाय
जों गिबियावनो आलु ओ आलु आबाद मावनो थाखाय मोनसे बालासिरा हा नायनानै लानांगोन ओ जाहाथे जोंनिया बालासिरिया हायाव ओ बालासिरिया हाया एसे गुरै जायो नालाय जोंनिया जाहाथे आलु बेदरा एसे मोजाङै गोदोर गोदोर जायो आरो एसे मोजाङै बारायो जोङो बा ओ जोङो गिबियावनो आलु गायनो थाखाय ओ हाखौ मोजाङै एवगोर ओ मोजाङै खुन्दै एवग्रोना गुन्दै गुन्दै खालामनाय एवगोरना लानांगोन बेनि उनाव जोङो न'नि नङाबा न'नि नङाबा एबा ओ दखानफोराव थांनानै नार्सारि दखाननिफ्राय जोङो आलु बिदानखौ लाबोनांगोन ओ
औ बुंलाय
जोङो मोनसे ओरै गोलाव लारिङै बेवहाय जों गोथौ ओ एसे गोथौ गोथौ खालामना लानांगोन जाहाथे आलुखौ बेयाव फबनानै ओ मोजाङै गाजा अरहोनो हायो जोङो आलुखौ बे आलुखौ फबखांनानै जोङो बेवहाय जोङो ओ उम नारा एबा जिगाब बायदिसिनाखौ ओ जिगाब साबनानै होयो जाहाथे आलुनि बिलाइआ ओ आलु फेंखा अरनाया ओ मोजाङै गोदोर गोदिर जायो बेनि उनाव बे आलुआ एसे देरखांब्ला बेवहाय जोङो मलै बायदिसिना हास बाहायनाय जायो जाहाथे आलु बिफांफोरा मोजाङै ओ मोजाङै गोदोर गोदोर जायो ओ बेनि उनाव जों आलु खौ ओ साननैसो ओ से माहास एबा से दानसे खावस से दानसे खावसे
औ
उम दानसे खावसेनि उनाव जोङो बे आलु आबादा जोंनिया ओ बेदरा थाङो बे आलु आबादखौ जोङो आलुनि बिलाइयाव नायब्ला सिनाय हायो जा ओ जोंनिया आलुआ बुर जायोब्ला जोंनिया आलु बिफाङा ओ साहा सानि बिलाइया रानलाङो बेखौ जोङो नुयोब्ला जोङो हमनो हायोदि आलु आबादा बुरनो जाबाय होननानै जों बेखौ बोखांनानै ओ मोजाङै न'आव लाबोनानै ओ बेखौ जोङो आलुनि ओ हाखौ साफा खालामनानै लायो जाहाथे ओ हाथाय बाजारफोराव बेफार फालांगियाव थांब्ला ओ बे आलुखौ मोजाङै ओ मुलाम्फा मोननो हायो फाननानै। ओ बेबादिनो जोङो आलु आबादखौ मावो आरो ओ बेबादि खालाम खालामनानै जों आलु आबादाव मोजां मुलाम्फा मोननो हायो। जोंनियाथ मेसें बोथोराव आरो आलुनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनो हायो। जेरै मटर बायदिसिना मटरखौ जोङो ओ नुयोदि गोबाङानो ओ हालेवनानैबो गायो आरो गोबाङानो ओरैनो ओ जा माइ हाखांनाय बाहागो बे दुब्लियाव ओ खदालजों द खर दखर सावफ्लेनानै बेवहाय मटरखौ फोना होनाय ओ नारानि बे माइ हाखांनायनि जा नारा बेनि सिङाव जावफ्लेनानै मटरखौ फोना होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बे मटरा ओ होनब्ला बे मटरा बे नारायाव मानलायो। आरो बेबादिनो मटरखौ मा ओ मटर आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि आसामाबो एसे थौबाय।
औ दे होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा निफ्राय जा आं बाथ्राखौ मिथिनो मोनै बा थ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। औ दे होमबा नोंथां दोनथ'बाय गोजोनथों।